मबाइलथ
औ गोजोन मोनाबिलि दा नों जोंनि बर' हारिनि न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
हाडोन नोंथां दे
औ दा जोंनि बर' हारिनि न' लुनायनि खान्थिबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारियावहाय न' लुनायनि गोबां नेमफोर दङ बा आदब फोर दङ जेरैहाय बर' हारिया न' बां लुनायाव उखुमनि थाखाय औवानि फेराइ खानाय जायो आरो बेनिफ्राय उखुमनि फेराइ खानायावहाय जोंना औवा गोर औवा गोरलैनि टेवोल बाहायो बेनिफ्राय सिलि सिलालामाला हेबो माने बेखौ हेबसनलायनानै जों बानायनाय जायो लोगोसे उखुमखौ थुरि जिगाबजों जों लाबनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय बर' हारिया गावनि गोजाम नबथिनिफ्राय एसे गोजारावहाय खारस्लाय लाङोब्ला न' ल नुनो थानाय गोदान थावनियावहाय साहाथिं न'मा न' लुनायनि जखायैहाय थोजासे जायगा दोनखानानै सानजाहा बाख्रिखौ लुनाय जायो लोगोसे गुबुन गोजाननि गोजान जायगायावहाय खारलाङोब्ला गावनि खाबु बादियै न'खौ लुनानै लायो न'खथि एबा न'खर बोस्लायनायनि सिगां बाख ख्रि लुग्रोननि बागै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मिलौहाबनाय मेहेरगोनां बाथ्रा दं आरो माने जोंना बाख्रि बाख्रि लुनायखौ बा बाख्रि लुनायखौ जोंना जोबोरैनो गोसो होयो आरो बेनिखायनो जोंना बाख्रि लुनायनि थाखाय जोंना जायगाखौ दोनो बा सानग्रोनानै लानाय जायो आरो लोगोसे गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंना मानसियाहाय थांनानै थानायनि थाखाय नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों जों दावगाालांगासिनो दं बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंना गोदोनिफ्राय बर' हारिया बेसेदि रुजुनायनि गेजेरजों दावगाबोखो बेनिखायनो औ जों बेनिखायनो आथिखालावबो जोंना सुबुंनि थांना थानायनि सोमोन्दै सोदोमस्रिया उदै सुफुंनायनि बाथ्राखौ सिगांग्रोसान हाबनो गोनां जायो जायो आरो जों उदैखौ माबायदिहाय सुफुंनो हागोन जोंनि जिउ खौ बा जोंनि जिउ खांनाय रायजो जानायनि सोमोन्दै जों गिबियावनो सानग्रोनांगौ जायो आरो दा बर' हारिनि न'खरावहाय जोंना माइ बाख्रिखौनो थांनानै थानायनि रांखान्थियारि राहा नि गुबै नेरसोन महरै सानना लानाय जायो मानो होनना बुंङोब्ला जोंना माइ आबाद मावनानैसो जाग्रा हारिखा लोगोसेनो बेनि अनगायैबो सोरबा न'खरनि बाख्रिनि अनजिमा एबा माइहुंनि अनजिमा आरो बेनि गेदेर उन्दैखौ नायनानै बे न'खरनि रांखान्थियारि हालोदनि बागै जों मोजांङैनो मिथिनो मोननाय जायो आरो लोगोसे माइ बाख्रि लुखांनायनि उनावहाय जोंना साहाथिंनि न'मा न' खौ लुनाय जायो बेनि उनाव न'मा न'आ जिदाइन मुनिफ्राय नैजिनै मुसिमहालागै गोलाव थायो आरो बेनिफ्राय न'मा न' लुनायाव बर'फोरनि गेजेराव फारनै मु-मुदानि माने खुन्थियानि खान्थि खा-खाथियावहाय खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायावहाय दुरुं सासिननाय नेम गैया जोंना बर' फोरावहाय बर'फोरा बे खुन्थियानि खोमायाव हाय दिरुं सासियोब्लालायनो बारहुंखाजों जुजिनाय जायो होनना सुबुंफोरा फोथायो आरो बेखौ नोंगौना नंङा मोनथिला जोंनि हारियावहाय मोनसे फोथायनाय दंङ आरो बिदि दा बर' हारिया न'मा न'खौ इन्जुर दौख'नानै खथाथाम खालामनाय जायो बे न'नि सोनाबनि खथ खथाखौ जोंना खफ्रा आरो गेजेरनि खथाखौ अखं आरो सानजा खथाखौ जोंना इसिं खथा होननानै बुंनाय जायो आरो जेरावहाय जोंना ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो। बिनिफ्राय जानो लोंनो गोनां न'खरनि मादाव सेंग्रा मानसि आरो सोरबा मावग्रा मानसि थानो थाखाय बिसोरनि थाखायबो जोंना जुनियायै एबा एस्रा जों आलादायै सोनाब फारसे न' लुनानै होनाय जायो आरो एबा न' लुनानै दोनखानाय जायो बे न'खौ जों बर' हारियावाहाय मा होननानै बुंङो सौरा न' होननानै बुंङो आरो दा बेफोर मुंफोरखौ बे बेफोरबायदि न' लुनाय खान्थिफोरखौ दा आथिखालाव गोबांङानो मोनथिला ना नाथाय जोंनि आबै आबौआ सोङोब्ला बिथांमोना दासिमबो मिथि-मिथिगोन आरो बुंनो थांङोब्ला मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालाव जोंना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां खान्थिफोरखौ बा नेमखान्थिफोरखौ बेफोरखौ जोंना गोसो होलिया नालाय नाथाय जोंनिया गोदो बेफोरबायदि आदबजों बा खान थिजोंनो जोंना न'खौ लुनाय जायोमोन आरो लोगोसे आरो बुंबावनोसै आंङो जोंना न'नि गोजाना गोजाननि बाहेरा मानसिखौ माने बे सौरा न'आवनो फुथुनाय जायोमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि बे सौग्रा न'आव न'आ गुबुन न'फोर बादिनो न'खरनि गोनां न'आनो आरो बे सौग्रा न' थानायनि जाउनाव गोजाननिफ्राय गोदाव सोराव फैनाय मानसिफोरा थोंजो ङै सिथ्ला गेजेराव हाबफैनो मोना होननानै जोंना फोथायो। आरो न'खरनि आब्रुथियाव हेंथा गोग्लैया आरो जेनेबा बेखौ थोंजोङैहाय जोंना सोला ना लाय बे सौरा न'आव जोंना आलदायै बे गोजाननिफ्राय फैनाय सुबुं बा आलासि फोरखौ जोंना बेवहाय दोननाय जायो आरो जोंना बेनि अनगायैबो न'खरनि खोला फारसे था न'खरनि खोला फारसे से थायो ओंखाम संग्रा न' आरो बे न'नि सानजाथिंनो थायो जोंना दैखर आरो लोगोसे जोंना मोसौ गलियाबो बर' न'खरनि मोनसे गोथौ मेहेर गोनां मोनसे गोनांथार न' मोसौ गलिखौबो जोंना नांखा गौ बे न'खौबो आरो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमनावबो बेखौ नुनो मोनो। नुयोमोन आरो दासि मबो नुयो मोसौआथ' जोंना बर' हारिनाव थाखायोआनो मोसौ फिसिनानै जों जाग्राग्रा हारिखा। नाथाय बर'फोरा मोसौनि थाखाय गुलि गुलि दा गुलिबो लुयो गोदो सोरबा सोरबि खायफाया लुवामोनबो नाथाय गोबाङानो लुयोमोन आरो बर' सुबुंनि बाथ्रा बादिब्ला जोंना गो दो गोदाय आनान गसाय बिनान गसाया जिउ जुनारनि थाखाय राहा खालामना जायगा रानना होनाय समाव मोसौआ जायगायाव गैथ'वामोन होननानै फोथायो आरो बेखौ नुनानै जोंना थालिर बिफाङा आनान गसाइखौ बुंदोंमोन बे मोनसे जोंनि सल' जोंनि आबै आबौआ खोन्थानाय बेखौथ' नोंगौ। जों मिथिला नोंथां जेरै बुंनाय। मोन जे आंनि बिलाइफोरानो जोबोर गुवार बेनिखायनो सान्दुं आरो अ अखायाव मोसौफोरा आंनि बिलाइ सिङाव एरसोना। थानो हागोन होननानै माने गलिखौ गोदोनि सिगांनि बाथ्रा। इसेहाय लुवोन आरो बे थालिर बिफां बायदिनो होननाय बायदि। बे बे थालिर बिफां सिङावहाय मा खानानै दोनो बेफोरबायदि जोंनाव सल' दोङो आरो। दा आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम आंनि थौले मेलेमजों जिखिनि मिथिगौ। खिनिखौ फोरमायबाय गोबां गोरोन्थिबो जालांनो हायो जियानोजा नोंथाङा बेनि अन गायै माबाफोर।
औ आंबो मानो। जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय माने दोरोङारि मुलिनि सोमोन्दै नोंथां। नोंथांनो फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन नामा नोंथां। जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो बिदिनो। मिथिंगाजों गोरोबनानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा हारि आरो। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोननाय मा होनो बिफांनि। बिलाइ रोदा देन था फिथाइ बेफोरजों मानो बेफोरखौ लानानैनो मानो एसे एनै लोमजाब्ला। साजाब्ला बे समाव माहोनो बैफोर मुलिफोरखौनो बाहायोमोन आरो। गोदोनि समावथ' बेबायदि आथिखालनि बायदि जेनेबा थांलाय फैलाय मोजां हा राहा एबा राहा लामा गैयामोन हानथा मेलानि। बेनि थाखायनो मा होन खाथियाव हस्पिटाल गैयामोन एबा डाक्टर खाना गैयामोन आरो। खाथियाव बेफोरबायदि मोननायनि राहा गैया बेनि थाखायनो मानो। जों गामियावनो एबा गामि खाथियावनो मोननाय बैफोर बायदि। खाथि खालायाव थानाय मुलि हाग्रानि बा मिथिंगानि। मुलि बिफांनि बिलाइ दालाइ बेफोरजोंनो मा होनो। जों सुबुं माहारिया एसे एनै लोमजानाय बेराम आजारफोरखौ मानो फाहाम। हामनानै लाबोनांगौ जादोंमोन आरो बेनि थाखाय। ओंखायनो बैफोर मुलिफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो दासिमबो बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव जों मोनो। जेरै खर' सानाय एसे एनै लोमजानाय जेरै खर' सानाय मोदोम दुम नाय गुुनाय गगा मोननाय। नाय मोदोम मान लुनाय बेफोरनि थाखाय जोङो मा म होन खाथियावनो मोननाय बिलाइ रोदा देन्था एबा फिथाइफोरखौनो जोङो मा होनो। मुलि महरै बाहायबोदों आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो माखासे अजा। फोरनि दारै बाहायबोदों एबा अजाफोर खोन्थानाय नेम मथे बाहाय होबोनाय जादों नाथाय। माबेबा माबेबा मुलिफोरखौ गावबा गावनो मिथिखानानै माने बाहायबोदों आरो। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायनानै फोरमान मोनबोनायनि थाखाय आरो दासिमबो बाहायबो दं आरो बेनि गेजेराव जोङो मोननो हायो। ओ जेरै खाथि खालायावनो मोननाय जोंनि ननि बारि बा दुब्लिफोरावनो मोननाय उसुमै एबा जारिबो होननानै बुङो थुलुसि दं ओ मानिमुनि खानसि सेलेखा बेफोर गोबां दं आरो। बेबायदिनो जोंनि मुलि बाहाय जों मानो मुलि बाहायनाय लाइफांफोर जेरै जोङो निम निमखौ जोङो मानो बिदिनो मोदोम मान लुनाय एबा मोदोमाव माबाफोर सिथर जायोब्ला बेखौ जोङो रुनानै एबा देग्लिनानै फुननानै लायोब्ला मानो बै सिथरफोरा रानलाङो एबा मोजां जायो होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोदों एबा फाहामबोदों आरो एसे एनै मानो सा माननाय एबा फटरफोरखौ आरो हाथाइआव एम्फौ जाग्राफोरा मानो बे नि देन्थाजों हाथाय मानजिबाय थायोब्ला मानो बै हाथायाव एम्फौ जालांनायफोराबो बिनि गोखानि थाखाय उनाव लासैनो खारलाङो आरो बेफोरबायदि ओमफाय बेनि उनाव जोङो थुलुंसि थुलुसिखौबो जोङो मुलि महरै बाहायबोदों जेरै एसे एनै गुजु जुनाय गगा मोननाय बेफोराव जोङो मा होनो थुलुसिखौ बेरे बेरेमोदै एबा हाइजें बेफोरबायदि होनानै फुदुंनानै जायोब्ला जोंनि एसे एनै गारमा माननाय गुजुनाय गगा मोननाय फोरा मोजां जायो आरो जे असुमै जारिबो होननानै बुङो बेखौ मा होनो जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बेखौ ओ मालाबा एसे लोमजाज्रोनाय समाव एबा बिदिनो आ मालाबा दुरबल मोनोना खर सानाय बेफोरबायदि जायो। बे समाव मा होनो दाउ नङा बा ना गोरानफोरजों माने बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला माने जोंनि स्रां मोनो आरो बेबायदिनो दंङ माने मुनि मानि मुनिखौबो जोङो मा होनो दोरोंङारि मुलि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो बेखौ दोरोंङारि मुलि महरै बाहायबोदों मानि मुनियावबो जोङो बेबायदिनो जेरै समै खौ दाउ बिदै बा ना गोरान बिदैफोरजों माने फुदुंनानै जाबो थिग बेबायदिनो मानि मुुलिखौबो जोङो माने जाबोनानै बेबायदिनो एसे एनै लोमजानाय खर सानायफोराव माने जाबोदों आरो सोरनिबायाव माने थै खम थायो। बेफोरखौ जोङो माने फुङाव मानि मुनिफोरखौ माने देग्लिनानै लोङोब्ला मा होनो जोंनि देहाया एसेबाबो राफोद आरो थै जाखांबोयो होननानै गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो आरो मानिमुनिया मोननै रोखोम रोखमनि थायो मोनसे फिसा मानिमुनि आरो मोनसे गिदिर बेनि उनाव जों मोननो हाबावो ओ खानसिंसा खानसिंसाया मोनसे रोखोमनि मुलि आरो बेखौ गुब गुब गुबुन गुबुन जायगायाव एबा दाइलेख रावफोराव मानो रावासाफोराव आलादा दा मुं बुङो ओमफाय जोंनिथिंजाय कक्राझाराव मा होनो खानसिंसा होननानै बुङो आरो बेबो मोनसे हारिनि लाइ आं जायफ्रा आरो मैगं हारिनि बेखौबो जोङो मा होनो जेब्ला जोंनि मा होनो गन्थंनिफ्राय मालाबा समाव माबा सौदावनानै बा माबा मोनसे आगाद जानानै थै गयोब्ला बेखौ जोङो बै खाथिंखा बिलाइखौ फ्लेनानै गन्थंआव सेबसननानै होयोब्ला बै थै गनाया बन्द' जायो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुबोदों आरो गोमोन आरो बेबायदिनो जोङो खानसिं साखौबो मानो ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो लोमजानाय माबा फोराव एसे एनै लोमजानाय मा बेबायदिनो देहाफोरा मानोबा दुरबल दुरबल मोनोबा दा फोर जों बिदिनो असमि बेफोरखौ होदेरनानै गोबां रोखोमनि मैगं होदेर नानै जोङो मा होन बेखौ बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला जोंनि देहायाव मानोे स्रां थाङो आरो गुजुनाय गगा मोननायफोरावबो जोङो बेखौ मा जानो हायो।